औ
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
साबायखर
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योना?
औ ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ होमबा जों मोनसे आयदा लायनानै सावरायनि खोमा नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ औ माने जोंनिया माने दोरोङारि मुलि बा मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
औ औ जोंनाथ' माने दोरोङारि मुलि होननानै बुङोब्ला माने जों माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुलि बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ जों बुंनो हायो जों खायसे खायसे मि मा होनो खायसे खायसे मुलिफोरखौहाय जों माने जोंनि जोंनि ओनस सोलावनो माने न' खाथि खालाफ्रावनो माने जों मोननो हायो आरो मुलिफोर मुलि महराव आरो, आरो खायसे खायसे माने मैग मा होनो मैगं महरावबो माने ओंख्रि महरावबो जाजायो आरो बैफोर मुलि म फोरा आं जेरै बुंनोसै माने जों मा मा माखौ मुलि महराव जाजायो बेनि बागै माने जों खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौ होननानै बुङोब्ला माने जोंनो मे जों बेफोरखौ माने फाजा एवनानैबो जायो माने बेफोर जानाय फाजा एवनानै जानायजों लोगोसे जोंहा माने बैफोरखौ खिफि बेन्दोंफोर खौ हाय माने बिजौफोरखौहाय देनानैहाय माने लोङोब्ला माने उदैनि उदै सानाय खारो आरो बेमार माने बिगुरनि बेरामफोरा माने मोजां जायो होननानै बुंनो हायो आरो। बे खिफि बेन्दोंखौ आरो जोङो दै दैजों माने रुनानैहाय माने दुगैनो दुगैयोब्लाबो माने जोंनि देहानि माने बिगुरनि माननायफोरा हामो होननानै जों बुंनो हायो फोथायोबोयो। गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम आरो फोथाय जों बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो खायसे खायसे ओनसोलाव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने बे खिफि बेन्दोंखौहाय माने बे बेन्दोंखौहाय जों माने आमाय मोनोब्ला माने उन्दुनो ओंखारबाय थायोब्ला बैनि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौ जों खानानै लायोबो माने उन्दुनो ओंखारनाया एसेबाबो खारो होननानै मा होनो बुंनो हायो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा निम बिलाइ दङ, निम बिलायावथ' माने जोंनि मोजां नङा होमबा नोंथाङा? आरो
औ।
जोंहा माने निम बिलाइखौ जों एवनानै जायोब्ला बिगुरनि थाखायबो मोजां आरो सिकिन जोंनि सिक स्किनफोराव माने सिटरफोर जायोबा माने बेफोरखौ जों देनानै फुनोब्ला बा होनो बेजोंबो माने दैखौ माने रुनानैबा बिनि दैखौ दिहुननानै जों मोखांफोर सुयोब्ला माने जोंनि स्किननि सिथरफोरा रानलाङो आरो उदै उदै सानायफ्रावबो माने बे नोरसिं होनना नोरसिं लाय नो माबाया निम बिलाइया माने जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों जों बुंनो हायो आरो ओं नोंथाङ नोंथाङाबो मा होनो जाखिनि मिन्थियो बिनि सायाव एसे बुंदो नोंथां?
औ औ बिदिबा आङो मोनसे माबाखौ बुंनोसै नोंथां। जेनेबा उपेराजिता बिफां बे उफेराजिता बिफाङाबो माने बिबो बिबारफोराबो जेरावबो सलियो खायसे उदै सा सानाय खायसे बेफोरावबो जोङो रुनानै बेखौ बिदै थेब थेब खालामनानै लोङोब्लाबो मुलि हिसाबै बियो मोजां होननानै जोङो। सिगांनिफ्रायनो मिथिबोदों बिनि रोदा बेनि रोदाखौबो जोङो खायसे बिथिङाव गानोब्ला गाननानै लायोब्ला देहा रेजें मोनो देहानि सानाय सु नाया हामो होननानै जों मिथिबोदों आरो दा ओंखायनो बेफोरबो मिथिंगा हिसाबै बेयाव जेबो रियेकसन जाया जेबो बे बेजों जेबो फिनजाथाइ गाज्रि फिनजाथाइ जाया होननानै जों मिथियो आरो
औ औ नंगौ नोंथां माने जों खायसेखौ माने जोंनि न'आवनो बिबार महरावबो मोनो जेनेबा जों जोंथ बेफोरखौ माने समायनायनि थाखाय गायो जेहेतु माने खायसे खायसे सुबुंफ्रा मिथिया नङा होमबा नोंथां माने बेफोरनि बिबारफोरखौबो जों माने बिनि बिबारखौ जों साहा महरावबो लोङोबा माने जोंनि उदैया साफा जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो आरो जोंहा बिदिनो गोबां दंबावो माने हाग्रायाव मोननाय मा होनो मुलिफोर जेरै खानसिंसा खानसिंसायाबोथ' जोंनि थाखाय माने मोजांथार नङा होमबा नोंथां माने बियो जों औ जोंनिया माने गन्थंनिफ्राय थै गयोब्लालाय मा होनो थै गयोब्ला माने जों बेनि खानसिंसानि रोसिखौ लोगो लोगो जों प्रमान मोनो आरो माने बेनि माने थैया थाब थानाय औ नंगौ नोंथां ओं आरो बिदिनो आं माने बिदिनो ससियेल मिडियाफ्रावबो नुदों जेनेबा बै बे मा होनो खुदुना रोदा ना मा होनो बै सु गोनाङा बिनि बिनि रोदा बेखौ माने जायोबा माने बगास्राब बगास्राब मा होनो आइट दिसार्च बे हामो होनो खोनानो मोनदों जोंहा गोबां दं जोङो
औ बे
होननो हायो आरो बुंनानैहाय
औ आरो बिनि अनगायैनो दंबावो थुलुंसि थुलुंसि
औ
नोंथां नोंनिया टावारा मोजां नाङाखै
औ औ नों खोना
नो-नोंथां नोंथांनिया टावारा मोजां नाङाखै
औ औ खोनाबायना दा नोंथां
औ खोनाबाय
औ देलाय बुंलाय
बिनि अनगायैबो थुलुंसि
औ
थुलुंसिखौबोथ' जोङो न'आव गायनानै लायो बेबोथ' जोंनि देहानि थाखाय थाखाय मोजां खामानि होयो दा जेरै गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरावबो जोङो मौ रोसि बेरे मोदैजों लगायनानै जोङो फुदुंना लोङोब्लाबो मोजां जायो हाइजें बेरेमोदै आरो थुलुंसि बेफोरखौ होनानै जोङो लोङोबा गारामाखौ स्रां स्रां मोजां मोनो बिदिनो जोङो थुलुंसिनि दारैबो जोङो गोबां बेमारखौ फाहामना लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नों बुंनाया थिगानो
औ ओमफ्राय आरो बिदिनो दुब्रि हाग्रा
औ
दुब्रि हाग्रायाबो बिराद बिदिनो मोजां खामानि मावो दुब्रि हाग्राखौ जोङो देनानै लोङोबो जोंनि एमसि जानायनि उदै सानाय बेफोर एमसि जानानै उदै सानायफोराबो बे दुब्रि हाग्रानि बिलाइ बिजौफोरखौ देनानै लोङोब्ला सागायो होननानै जोङो सिगांनिफ्राय मिथिबोयो आरो दा बेफोरबो मुलि-मुलि मालाम हिसाबै जोङो बेखौबो गनायथि मोननाय आरो।
औ-औ आरो जोंनिया मा होनो बोरमा दारि ना मा होनोमोनलाय औना बोरमा दारि ना अह बोरमा ओइबो मोनसे दंना औ ओं बेफोरबोथ' जोंनि थाखाय मोजां आरो मोनसे बै हाग्रानि दङ' जे आखाइ बौनायावहायदि मा होनो होयोब्ला माने थैफोर गयोब्ला माने बे थाबथानाया मा होनो मावजि जार्मना बे जार्मनि नामाया होनो जायखिजाया आं मा होनो बेफोरखौ माने जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो दंबावो जोंहा थै ओंखारनायाव माने मुलिफोर जों माने बैफोरनि नामफोरखौ माने खायसे खायसेखौ जों सिनायो अब्लाबो बुंनो हाया बिदि जायो आरो मिथिया औ बुंनो रोङा बिदि जायो आरो माने जोंना माने न'फोरावनो माने गामिफ्राव गामि ओनसोलाव बांसिन जों बैफोर मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आरो। गामि ओनसोलाव जिहेथु जों माने हाग्राफ्रावनो मिथिंगानिफ्रायनो बैफोर मुलिफोरखौ जों मोननो हायो।
औ आरो बिदिनो बै खा खाथन्था बिबार होननाया बे थन्था बिबाराबोथ' जोङो मेगन गाज्रि जायोबा मेगना सायोबा आलौवोबा बेनि बिबारखौ खाथन्था बिबारखौ सिफ्लेनानै मेगनाव सोना लायोबाबो बे मेगना साफा जायो होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय। ओंखायनो बेजोंबो बुहुद मानसियानो मेगननि बेमार सामार जायोबा बेजोंनो होनानै रैखा मोननो हायो।
औ-औ आरो-आरो बे खाथना फुलनि बिबानो बे मेगनाव होना लानाया माने दिनैसिमबो होनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने मेगना माने हामो होननानै
सोलिगासिनो आरो बेफोरो
औ-औ आरो जों दुब्रि हाग्रा नोंथाङा बुंलांखाबाय दुब्रि हाग्रायाबो माने जोंनि-जोंनि मुलि बेबो मानि नोंगौ नोंथाङा बुंनाया आरो बेनि अनगायैबो जों माने मा होनो। सैमा अरोब्लालायनो माने बै दुब्लि हाग्राजों माइरंजों साव सावसुवनानै मारैबा माने सावग्लिनानै बै सैमा अरनाय जायगायाव होयोब्ला माने एसेबाबो
ओ
मा होनो हामो होननानै खोनानो मोन्दों आरो।
औ आरो उदै सायोब्लाबो माइरंजों बे दुब्रि हाग्राजोंबो सावफ्लेनानै अरनानै मन' लांजा लाङोब्ला हामो होननानै मिथियो आरो।
औ-औ माने जोंनियाव गोबां बेफोरबायदि मुलि दं आरो खायसे -खायसे मिथिया आरो माने मिथियै जायनि जाउनाव माने-माने थाब लांनो हायो माने इनफेकसन जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंथ' माने सैमा हफोर अरनाय लोगो -लोगोनो जों हाखु दाखु डक्टरनाव लांनो हाया नङा होमबा नोंथां माने जों जोंहा सम लायो बैफोराव माने जों बैफोरखौ मिथिनानै जुदि बेफोर मुलिफोरखौ होनानै होनो हायोब्ला माने जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों सानो आरो। खायसे -खायसे ओनसोलफोरावथ' माने औ औ खायसे -खायसे ओनसोलावथ' माने थांलाय फैलायनिबो सुबिदा जायोना आरो असुबिदा दा इफोरबायदि लामानि आरो जेनेबा खाथिफ्राव हस्पिटालफोर गैया जायो बेफोराव माने जों बेफोराव मिथिंगाफ्राव मोननाय मुलिफोरखौ माने होयोब्ला माने जों एसे
मोजां मोनो
औ मोजां मोनो आरो बिनि थाखायनो माने जों बै म म ल जोंनि थाखाय मोजां आरो आरो बिदिनो जों स सफारि बिलाइ सफारि बिलाइफोरावबो जोंनो मा होनो जोंनि मुलि बेफोरखौ उदै सानायफ्राव हामो जानो लोंनानै माने जों प्रमानबो मोननाय आरो जेनेबा जों म होने ं मा होनो ओरैनो बुंनायल' नङा बे माने नंखाथारगौ आरो सफारि बिलाइफोरनि एखमानि देनानै बा मा होनो खुफ्ललिनानै रोसि लोङोबा माने हामो बेखौ जों माने मिथि खानो गाव गावबो लोंनानै मिथिनाय आरो
उदै सानायफ्रावबो मोजां जायो खिनाय उदै सायै सायै खिनाय
औ औ ्रिसिनट्रि बेफोरबायदि जायोना माने जों डक्टरनि मुलि जालाय माने बेफोरजोंनो हामो
औ बेजोंनो प्रमान मोनो
औ औ आरो जोंहा दंबावो गोबांनो जों माने बुंनानै बुंखनो हायो आरो माने मा होनो गासिबखौबो बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा गोबां सम लागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ आरो अर्जुन दंफां अर्जुन दंफांजोंबो अर्जुन दंफांनि बिगुर बे बि ग गुरजोंबो जोङो जोंनि उदैनि गेस गेस जानाय गेस्ट्रिक जानाय बेफोरखौ जोङो लोङोब्ला मोजां मोनो उदै साफा जायो होननानै जोङो सिगांफ्रायाय मिथिबोयो दासिमहालागै बे अरजुन बििफांखौबो जोङो इउस खालामो आरो
औ औ नोंथां होनोमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा जों माब्लाबाफोर खाबु मोनोबा रायज्लायफिनसिगोन नोंथां
औ जागोन नोंथां दे होमबा गो साबायखर साबायखर थाबाय दे